खोनादों।
औ
दायो जोङो बरफोरनि दानाय लुनायनि सायाव सावरायगोन। बर'फोरनि बर'फोरनि दानाय लुनाय होनोब्ला जोङो गिबियावनो बरफोरा गोदोनिफ्रायनो बिदिनोमिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै जेनेबा दानाय दायै लुयै जेनेबा इदिनो बरफ्रा गावसिनि गाननाय जोमनायखौ जेनेबा मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै गावसोरनो दानानै जेनेबा गावसोरनो लुनानै गानबोदोंमोन आरो ना गोदोफ्रायनो। बर'फ्रा ओ बिदिनो एम्फौफोरनिफ्रायनो खुन्दुंखौ जेनेबा दानाय लुनायावथ खुन्दुं नांगौ जायो नालाय दा बे खुन्दुंखौहाय बर'फ्रा गोदो एम्फौ फियोमोन नालाय बे एमफौ फिथोबनिफ्रायनो दिहुननानै खुन्दुंखौ दिहुननानै बरफ्रा जि दानानै गानोमोन आरो।
औ औ
गिबियावनो जों बरफ्रा मा होनो बिसोरो मिथिंगानिफ्राय जेनेबा दंफां सोरबा मा होनो औवानिजों बानायनानै सालखुन्था बानायग्रोयो दा जि दानो थाखाय बर आइजो फ्राय इदिनो जेनेबा बिसोरो बर आइजोफ्रा इदिनो जि दानो थाखाय नांगौखिनिखौ बुथुमना लाग्रो आरो मिथिंगानिफ्राय। बेफोरो जाबाय। गिबियावनो ओह औवानिफ्राय थब्रै साल खुन्था बानायना लायो। बिनि उनाव नांनाय खिनिया जाबाय बाय खुन्दुंफोर थननो थाखाय बिदिनो जेनथोर बिदिनो ओ जेन्थोर आरो मा होनो एखौ?
सोरखि
अवा सोरखि एफोरखौ बुथुमनानै जेनेबा फास्टआव खुन्दुंखौ बेफोराव थनना लायो आरोना। थना लाखांनायनि उनाव बर आइजो फ्रा बेयावनो मोनसे जिरायनो थाखाय बिनो मोनसे जिरायग्रा मासि बानायना लायसै बेयाव जिरायनानै फाय दाबाथाय दाबाय थायो आरोना। बिदिनो गांसे दखना दिहुननो थाखाय गोबां सम नांगौ गोलाव सम नांगौ बिदिनो मालाबा सोरबा दानसेफोर लाफामनो नागिरो बिदिनो बर'फ्रा बेजोंनो बे खुन्दुंनिफ्राय बिदिनो गामसा सोरबा दखना सोरबा आरनाइ बिदिनो बर'नि माबा गाननाय जोमनाय दिहुनो आरो ना। बे खुन्दुजोंनो बरफ्रा गोदो मिथिंगायाव मोनबोनाय आगरखौर एर एरबोदोंमोन जेरै फा आरनायाव फारौ मेगन आरो मा होनो दिंखिया आगर बिदिनो हाजोनि आगर
औ
बेनिफ्राय आरो गोबां बिदिनो बायदि बायदि आगर एरबोनानै मिथिंगायाव मोननाय आगरखौ एरबोनानै बिसोरो दाबोदों लुबोदों आरोना बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो
औ
गोदो जों गोदोनि आरो दानि जुगनि दानाय लुनायजों गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोदो बर'फ्रा गावसोरनो गावसोरनि आखाइजोंनो दानानै लुनानै गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ मा होनो बानायबोनानै लाबोयोमोन ओमफाय दा आथिखालाव गोनोखोआरिनि मुगायाव जेनेबा बर'फ्रा बांसिन दाना दाना गावसोर गावसोरनि आखाइजों दायालासिनो जन्थ्रफोरजों बानायनाय बुस्थुफोरखौहाय गाननायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ
बिदिनो बरफोरा दानाय लुनाया जाबाय बर'नि मोनसे नेरसोन बायदि आरोना बे दख'नाफोरखौहाय जेनेबा गावसोर आखाइजों दानाय लुनाया मोनसे बर'नि नेरसोन बायदि जाना थाबाय। बुमुलुगावबो बेखौहाय जों मा ओनो बुहुमावबो जेनेबा बयबो बे बरनि दानाय लुनाया गोसारनाय गोसारबाय आथिखालाव
औ औ
नोंथाङा आरो दानाय लुनायनि बागै माबा फोर बुंबावनो सानो नामा?
औ दानाय लुनाय माने अरथ' हारिनि सुबुंफोरा जोबोर आखा फाखा। ओ मिथिंगायाव मोननाय बायदिसिना दंफा-लाइफांनिफ्रायनो बिसोरो उम खुन्दुं लुनानै खुन्दुंआव गाब दानानै औ औवानि ओ मिथिंगायाव मोननाय दंफां लाइफांनिफ्रायनो बिसोरो नांगौ जानाय मुवाफोरखौ गावनो नानै गावसोरनो गावसोरनि नांगौ जानाय जि जोमफोरखौ दानानै लायोमोन आरो। औ अ बिदिनो आइजें आइला होननानै बुङोब्लाथ नों ओ साल खुन्थाया थाखाबाय औवानि ओ बेनिफ्राय सोरखि बेफोरखौय बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो लायोमोन आरो। आगरनि महर होननानै बिसोरो समायना रमायना आगर एरनानै गाव गावनि जियाव ओ माने बेरखांहोनानै गावसोनो लायोमोन आरो ओ बेबायदिनो बिसोरो माने गावसोरनि नांगौ जानाय जा जि जोम बेफोरखौ माने समायना रमायनायै दाना लायोमोन। मोननाय बिसोर बायदि ओ आइला होननानै बुङोब्ला जेरै औवाजों बानायनाय होननानै बुङोब्ला साल खुन्था ओ गनसि बालेब सोरखि बेफोरखौ मोनो आरो बेनिफ्राय दंफांजों बानायनाय होननानै बुङोब्ला ओ जेरै साल ओ सालफोरखौ जों मोननो हायो अ बेफोरबादिनो बिसोर माने बर हारिनि सुबुंफ्रा गोदोनिफ्रायनो माने गावसोरनो दानानै लाबोदोंमोन लाबोदोंमोनब्लाबो नाथाय आथिखालाव माने गोबां सोलायबोनायखौबो जों मोननो हायो जेरैबायदिहाय गोदो गाव गावसोरनि नांगौ जानाय जि जोमफोरखौ गावसोरनो बानायनानै लायोमोन ओ बेनिफ्राय नाथाय आथिखालाव समनि आंखालाव बा सुबुंफोरा गावबा गावनि माने ओ जा मुगानि दावगाना जौगानायाव आरो बिसोरो बायदिसिना खामानि मावनायजों लोगोसेनो जि जोमफोर खौ माने दानानै लानो समखौ मोना जानायखौ नुनो मोनो बेनिखाय औ बेनिखायनो बिसोर आथिखाल माने बे गोदान मानि बिरोंदामिनफोरजों दिहुनजानाय जोथोरफोरजों दाना बानायनाय जि जोमफोरखौसो गाननाय नुनो मोनसै औ बे बेफोरबादिनो गोदो बर' नि बर' हारिनि सुबुंफोरा जा ओ गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गावसोरनो नांगौ बादिखौल दानानै लायोमोनब्लाबो नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरखौ फालांगि नोजोरजोंबो दानायखौ नुनो मोननाय जायो। अ बेफोरबादिनो बिसोरो गोबां जि जोमफोरखौ ओ गावसोरनो दानानैब्लाबो माने गावनि न'खरखौ खुंनो थाखायबो बिसोर फालांगियारि नोजोरजों दानो माने बेफोरखौ ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो। औ बेबादिनो औ बे औ
जेनेबा दाथ आथिखाल मा होनो गोद गोदो गोदायनि बर' फोरनि जि दानाय बे हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जों आथिखालाव माबायदि इयुन जोलैफोरनि थाखाय माबायदि सोलोंथाइ होलांनो हागोन बेखौ इसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ ओ जोङो दिनै जा दानाय लुनाय बेफोरखौ इयुन जोलैफोरनो फोरोंनानै बा फोरमाय नानै होनो थाखाय जोंङो ओ बै दानाय लुनाय हुदा खौ फिन माने जोङो खालामफिननांगोन।
औ औ
बागै जोङो ओ अनेक ग ओनसोल ओनसोल बेफोरखौ माने फोरोंनाय हाबाफारि लानांगोन अब्लानो माने जोङो इयुन जोलैफोरा बेफोरखौ सोलोंनो खाबु मोनगोन आरो बेखौ नुनानै ओ जाय मेगनजों नुयोब्ला बिसोरो सोलोङो सोलोंनो थाखाय आरोबाव गोसो सो जाबावगोन बेनिखायनो जों मावबादाफोरफोरखौ जोङो बेफोरखौ बिसोरखौ सोलोंनानै बेफोरखौ दानो थाखाय जा मा माबादि खान्थि बाहायो बेफोरखौ दा थानायाव मुवाफोरखौ बबेनिफ्राय माबादि बानायो बेखौ जोङो मोजाङानो बिसोरो दानो गोसो जाफिनगोन बा बेफोरखौ नुयोब्लानो सोलोंनो थाखाय बिसोरो गोसो दुंखांफिनगोन आरो औ आथिखाल आथिखालाव आथि गोदोनि जि दानाय आरो आथिखालनि जि दानायाव नोंथाङा माबाफोर फाराग नुनो मोनो नामा एसे फोरमायथिनानै होनो हागोन नामा।
औ औ नुनो मोनो गोबां गोबां फारागखौ जों नुनो मोनो होमबा मानो होनोबा गोदो जों बर' आइजोफ्रा गावनि आख आखायजोंनो जेनेबा गावनि आखायजोंनो खस खस्थ खालामनानै बा गोदो बर'फ्रा बां बिदि खस्थ खालामनाय जाबोनाय हारि होन ओंखायनो। आइजोफ्रा गोदो गोदाय गावसोरनो खस्थ' खस्थ खालामनानै बे जिखौहाय जेनेबा सोरबाबा दानसे खावसे सोरबाबा दानसे-दानसे जोबैयावनो फोजोबना लायोमोन आरोना बिदिनो। खस्थ' खालामनानै ओमफ्राय आथिखालाव थ गोनोखोआरि मुगा नालाय ओमफ्राय बिदिनो गोनोखोआरिनि जन्थ्रफोरजोंहाय बानायनाय जिफोरखौहाय गोरलैयैनो सानसेयावनो गांब्रै गांबा दिहुननायखौ दखना आरनाइ गामसा गासिखौबो दिहुननाय खौ जों नुनो मोनो आरोना। गोदोथ गोबाव सम। सम नांगौमोन नालाय ओंखायनो दानिजों गोदोनिजों गोबां फारागखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ। नंगौ।
आरो गोदो गोदोथ गाव बर'फ्रा खालि गावसोर गाननो आरो जोमनो थाखायल दायोमोन लुयोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोरखौहाय जेनेबा जेन जेनेथ गोनोखोआरि माबा ओ जन्थ्रखौ बाहायनानै बिसोरो गोबां बेफा मा होनो बेफार फालांगिनि थाखाय गोबां वा बेसाद माबाखौ दिहुननानै दखना जेनेबा गामसा आरनाइफोरखौ दिहुननानै बेफार फालांगियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ औ औ नंगौ बेबादिनो ओ जोङो हारिमुखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे बा जा दानाय लुनाय बेखौ गावनो आखाइजों दानानै लुनानै गोदोनि सुबुंफोरा हारिमुखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे गावबा गावनि नांगौ जानाय आंखालखौबो लोगोसेनो जोंनि हारिमुआवबो माने जोंनि हारिमुआवबो दानाय लुनायाव जेेनिबो गेजेन नङा बेखौ माने फोरमाय फोरमायथिनानै होयोमोन आरो। औ बे बायदिनो ओ गो गोदो दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' बर' बर' हिनजावफोरखौ जोङो रावनिबो गेजेर नङा होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा मानोना बिसोरो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनि आखाइजोंनो मिथिंगानि बायदिसिना नुथायफोरखौनो बिसोरो माने ओ आगर आखाइनि गेजेरजों एरफबनानै ओ जोंनि हारिनिल' ओ सुब सु सुबुंफोरनि गोसोखौ बोहोआलासिनो बिसोरो गुबुन हारिनि सुबुंफोरमोन जेराव जेरैबायद जेरै हाय जोङो बिदिन्थि बादियै ओ आर'नाइ खोनो जोङो हमनानै लानो हायो ओ आर'नाइखौथ' जोङो जोंनि बर'नि मोनसे ओ जेनेबा जोमग्रा बियो अब्लाबो बिखौ माने गुबुन हारिनि सुबुं सुबुंफोरा बां लानायखौ नुनो मोनसै औ जेरै बादिहाय
औ बेफोरबादिनो माने गोदो ओ गोदो जेरैबादिहाय बिस बिसोरो आर'नाइआव जोंहा मोनसे ओ सल'आबो हाबफानानै दङ जेरैबादिहाय गोदो ओ हौवाफोरा दावहा नांनो थाङोब्ला ओ बि खौ आर'नाइखौ हरसेनि गेजेरावनो सोंनानै हरसेनि गेजेरावनो दानानै ओ गानहो हरोमोन ओ ओ मा जाहोनाव माने दावहायाव जाहाथे मोजाङै मोजां देरहाबोनो हायो बेखौ माने हास्थायनानै बिखौ हास फायनानै औ बेबादिनो माने
खरनि दानाय लुनाया जोंनि औ ओ जोंनि मोनसे जेनेबा बे बुहुमावनो नेर्सोनथि बायदि जानानै थाबाय आरोना जायखौ खोमोरनो हाया बर'फोरनि दानाय लुनाय होनबाथाय जों बेखौ जों बुहुमावनो दासिमबो जों दासिम सि नुनो मोनो आरोना सिनायो। जेनेबा सिनायथि मोनबाय आरो ना बर'नि दानाय लुनाया। दायो जोंना समाबो जाथ'बाय बर' बे दानाय लुनायनि सायाव सावरायनायाव सावरायनाय एसेयावनो दोनथ'नोसै।
औ औ दे।